हेलौ खोनादोंना नोंथां। जों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदों।
औ।
बे आयदायानो जादों जोंहा जि दख'ना बर'नि दखना बेनि बागै सावरायनो नागिरदों। जोंहा बर'नि दखना होनोब्ला बर' माहारिया गाननाय बर' सुबुंफोरा गाननाय जि दख'ना बे दख'नाया जि खुन्दुं खुन्दुंजों दाजानाय गोबां गोबां बायदि बायदि गाबनि दं दखना होनोब्ला जेरै गोमो गोथां गोजा गुफुर गोसोम आरो जि दखना बे दखनाया जोंहा बर' रावआव गोबां जाथोनि एबा गोबां डिजाइननि दं। जेरै दख'ना थावसि दख'ना बिदन अग्रं दख'ना गोबां मुंनि दं आरो। बसुमतारी दख'ना
औ।
ओ। दख'नाया जोंहा ओ बायदि मैया आगरफोरजों दाजानाय जोंहा दख'नाखौ सुबुंफोरा एबा बर'फोरा बर' मानसिफोरा गावनि जि न'आवनो थानाय साल साल तातखाल बेयावनो गोबां प्रसेसजों गोबां नेमखान्थि बाहायनानै दानाय जायो। लोगोसेनो आथिखालाव जि दख'ना बेखौ मिसिनारि बायदिफोरावबो दानाय जायो। दख'नानि डिजाइन बुङोब्ला स्टाइल बुङोब्ला दख'नाफोरा खायफा खायफा माथा खायफा खायफा पलिस्टार बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो गोबां रोखोमनि दं आरो बेयाव होनाय आ गरफोरा ओ हाजो आगर बैग्रि बिबार बेस सर बिबार खासि हाथाइ बायदि बायदि आगर दोङो जोंहा दख'नाया बर'फोरनि मोन से सिनायथि जि बर' सिख्ला हिनजाव मानसिफोरा बेखौ गाननानै जि बर'खौ सिनायहोयो बर' होननानै ओ दख'नाया गोबां आइजोफोरजों दाजायो दायो एबा दानि जुगाव गोबाङानो नुनो थांला बेखौ मेचिन आ बायदि आरिफोराव दानाय जायो। नोंथाङा दख'नानि बागै एसे मिथिसिनगौ नामा एसे फोरमायना होनाय
औ जागोन दा दखाना बुङोब्ला जोंहा गोदैथ' दख'नाखौ न'आवनो दानाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ
न'आवनो जे हिसान बेयाव दानाय जायोमोननाथ' दाथ' नाथाय बेफोर गोबां खम जालांबाय आरो बेफोरखौ जों दा मिचिनजों एबा गोबां बिदि दख' दाग्रा मिसिन दं बेफोरनिफायसो जोङो हाथाय बाजाराव फानफैनायखौ नुनो मोनो
औ
नाथाय दा जोङो दाबो नुनो मोनो जे गामिफोराव अबावबा अबावबा जोङो दख खना खौ दायो दा जोङो दख ख'नाखौ माबोरै दायो बुङोब्ला दख'नाखौ दानो थाखाय गिबियावनो जे जोङा खुन्दुं बायना लाबनाय जायो बेयावबो गोबां रोखोमनि खुन्दुं मोनो आरोना ओमफाय बै खुन्दुंखौ बायना लाबनानै न'आव जे कालार होनानै गाबहोनानै बेफोरखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो
बिनिफ्राय बिनिफ्राय बैफोरखौ लामायाव जे सोंनानै बेफोरखौ मोनसे गनाव मे फाननानै लानाय जायो आरो
आव
बिनि उनाव बेखौ हिसानाव सोनानै दानाय जायो आरो
औ
बे बिनिफायनो निसानाव दानानै ए आगर एरनाय जायो आखाइजोंनो आगर एरो
औ
नौ बैफोरखौ बैफोरो गा नो स जाजोबोबाथाय बैखौ गांसे गांसे हास'नानै दख'ना महरै बाहायनाय जायो आरो गाननाय जायो दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंहा दख'नाया बर'फोरनि सिनायथि जे बर' हिनजाव माहारिनि सिनायथि
औ
आरो जोङो दख'नाखौ आजिखालि जे बर'फोरा जे स्कुल कलेजफोराव बर' हिसाबै दख'ना गाननो मोनदों बैफोर जांनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा
औ
आरो दख'ना बुङोब्ला दख'नाजों जोङो दखनाल' गाना जे दख'नाजों जोंहा फास्राबो थाफायो
औ
अ आरो जोंहा दख'नाखौ जे गोबां आगर एर गोबां रोखोमनि गोबां दिजाइन एबा गोबां आगर एरनानै बानायनाय जायो आरो
औ
दा जोंहा दख'ना बुङोब्ला जोंहा दख'ना खुन्दुंगौथ' जोङो एम्फौ लाथा बिनि फिथोबनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि बेसादफोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो।
औ दख'नानि दाथाय गोलाव गुवार गुसेब बेखौ आं फंनैसो मोनोनि जोंहा दख'ना दखनाया गोबा जाथोनि जायो।
औ
जायखौ गोबासि बुङो दख'नानि गोलावफोरा जाबाय जोंहा खायसेया दस मिटार थायो। औ दस मिनिट नङा दस मिट टार नङा दस फुट ओमफ्राय खायसेया पन्द्र' फुटालागै गोलाव जायो। बिदिनो दख'ना लाना दख'ना गुवार गुसेब गोलावा जायो। गुवारा पास फुट पास फुट जायो खायसेया खायसेया सय आठ दस फुट बिदि जायो लांगा दख दख'ना होनोब्ला एसे गोलाव जायो गोलावा पन्द्र' फुट गाहाम जायो आरो गुवारा दस आट फुट बिदिसो जायो। आरो जोंहा अग्रं दखनायाबो मथा मथि पास फुट पास फुटनि गोलाव जायो आरो। गोलावा गुवारा बेना दस फुटसो जायो मानोना जा अग्रं दख'ना होनोब्ला हासुं दख'ना बेखौ गोलाव खेबसेनो दानानै बिनि उनाव हासुं बायदि सरायनानै बेखौ गाननाय जायो। गुसुं गुसुं पास फुडनि। जोंहा दख'नाया जि बर' आइजोआ दानानै जि गाननाय जायो एबा बेखौ जि दानानै फाननाय बे नेमखान्थियावबो जि गावनि आंखालखौ सुस्रांनाय बेफोर हाबाफारियावबो खामानि होयो एबा खामायो। जोंहा द'खनानि बादि दख'नानि बागैनो जोंहा मोनसे गोजाम बर' सल' दं। जोंहा गोदोनि आबै आजौ आजैमोना बुंनानै गालांनाय एबा खुगा खुगा सोलिबोनाय दायो बेखौ आं ससे बुंनो सानदों जोंहा गोदोनि जि आसागि बैसागि सानै मानसि एबा सानै आइजो बर' आइजो दंमोन। बिथांमोनानो जि गिबि खेबनि थाखाय जि दख'ना दानाय एबा खुन्दुंखौ दिहुननाय एबा खुन्दुंनि गाबहोनाय बेफोर हाबाफारिखौ संदानदोंमोन। एबा दाजेेनदोंमोन एबा खालामग्रोदोंमोन। बिथांमोनानो जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बेफोरखौ लानानै जि दख'नानि एबा खुन्दुंनि गाबहोयो गोजा गोमो गोथां। जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै मुवा बेसाद खौनो लानानै बिथांमोना जि दख'नानि बेखौ गाबखौ होयो आरो जि मिथिंगानिफ्राय मोननानै जि मुवा बेसाद बिनिफ्रायनो बिथांमोना खुन्दुंखौ बानायो बे खुन्दुंखौनो बानायनानै गाबथुननानै बिथांमोना जि गोदोनि नेमखान्थि बिदिनो गोदोनि नेमखान्थिजों खुन्दुं सोंनानै जि हिसान आरि बायदियाव सोंनानै जि दानानै गावनि जि आंखाल गोनां जानाय जिउआव थाइसे थाइनै खरसा एबा गोदोनि बादिब्लाथ' सोलायलायनाय बे सोलायलायनाय नेमखान्थिजों गावनि आंखालखौ सुफुंना लायोमोन। बिथांमोना जोबोर मुंदांखा लोगोसेनो जोंनि बर' समास आव जोबोर गोग्गाथाव आरो जोबोर गोहोगोरा आइजो एबा गोबां सोलो गोनां।
औ
बिथांमोननि जि सल'बाथा एबा जाथाय एबा थासारि एबा सि मावथांखि जि मावनाय बेफोरो दासिमबो बर' एबा सुबुं जि बुहुमाव बे मिथिंगायाव सोलिलांबाय थायो नोंगौ दाबो दख दख'नाखौ जि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद फिथाइ सामथा नाथाय बायदि आरिनिफ्राय लानानै गाब फुननाय जायो। दासिमबो बेखौ नुयो नाथाय गोबांनि थाखाय नङा खम बिबांनि थाखाय बेखौ नुनाय जायो आरो। जोंहा आरो आरो मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोनसे बिदिन्थि होननि आङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय रेसम एम्फौ एबा एम्फौ लाथा बे एम्फौनिफ्रायनो बे रेसम एम्फौजों जि सोंजानाय जि थोबजानाय खुन्दुं एबा फिथोब बे फिथोबखौनो खुन्दुं महनि खालामनानै जि जोंहा खुन्दुं बानायनानै खुन्दुंखौ सोंनानै जि दानाय जायो बेखौ जोंनि समाजाव जोंनि बुहुमाव जोंनि मिथिंगायाव इन्दि इन्दिनि खुन्दुं बुंनाय जायो लोगोसे बेखौ दानाय लोगो लोगोनो जोंहा दख'ना बायदि सोमग्रा दे इन्दिनि दख'ना बेफोरबायदिया गोबां बेसेननि बेसेना गोसा बेखौ जोंनि जि बुहुमाव एबा जोंनि आसामानो जा बायदि जायगायावनो जा मुंदांखा मुखा इन्दि इन्दि एबा मुगानि जि दखना एबा जि मुवा बेसाद बेयो मुंदांखा बेयाव रोखा जायोदि जोंहा मिथिंगानिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो मिथिंगानिफ्रायनो जों जि दख'ना दानाय नेमखान्थि बेफोरखौ बाहायनाय जायो गोबाङानो औ नोंथां जोंनिया औ जोंना समा जोबलांबाय बिनिखायनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ